हेल' नोंथाङा दसे सम राय्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
दा आङो गेलेनायनि सोमोन्दै दसे सम रायलायनो सान्दों
औ नोंथां रायज्लाय जागोन।
गेलेनाय होननानै बुङोब्ला अब्ला जोङो मिथिखायोआनो माने बायदि रोखोमनि गेलेनाय दङ गेलेनायनि रोखोमबो दङ जेरै गुबुन गुबुन रोखोम दङ हायाव दैयाव माखासे गेलेनायफोरनि रोखोम दङ ओ बिनि अनगायैबो ओ बर'फोराथ' गोदो गोदाय गेलेनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे रोखोमनि माने गेलेनायखौ जों गामि ओनसोलाव नुबोबाय थादों। बा सोलिबोबाय थादों नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ एसे खम नुनोखौ मोनसै मानो होनोबा आथिखालाव गोदान गोदान गेलेनाय बा गोदान गोदान खान्थिनि बा गोदान गोदान खान्थिजों गेलेनाय खौ जों नुनो मोनो गेलेनाय गेलेनाया माने मानसिनि जोबोद गोनांथार माने मानसिनि थाखाय मानो होननानै होननानै बुङोब्ला गेलेनायनि गेजेरजों मानसिनि देहा एबा गोसोआबो माने मोजां थायो। जोबा रेजें थायो बा फ्रि थायो होननानै जों मिथिना मोनो आरो देहाखौ जोङो जे जेब्लायबो माने बेमार आजार गैयालासे माने गोग्गोयै दोननोबो हायो होननानै जोङो मिथिना आरो गेलेनाया गोदोनिफ्रायनो दंबोयोमोन। खौबो जों मोननो हायो जेरै गोदोनि समाव बर'फोरा बायदि रोखोमनि गेलेनाय जेरै काबादि ओमफ्राय बिदिनो जेरै अन्थ खुबैनाय अन्थाइ गेलेनाय बेनि उनाव मालबल गेलेनाय बेनि उनाव बिदिनो मा होनो दाङा गेलेनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरो लेरगारि गेलेनाय आदि थिखा गेलेनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो माने बेफोर बेफोरबायदि गेलेनाय बेनि गेजेरजोंनो गामि ओनसोलाव थानाय माखासे गथ'फोरा गावसोरनि जा रोंगौथि बेफोरखौ लासै लासै माने जौगाहोबोबाय थायो लोगोसे बेफोरखौ माने दोरों दोरोङारि हिसाबैबो माने लाखिबोबाय थादों बेजों लोगोसेनो आथिखालावहाय जोङो गोबां माने बेफोर बेफोर गेलेनायनि बान अनगायैबो आथिखालावबो गोबां माने गेलेनायफोरखौ जोङो गामि ओनसोलावबो एफा एनै एफा एनै नुनो मोन मोनो नाथाय बांद्राय नुनो मोननाय जाया बेनि गेजेराव जेरै भलिबल फुटबल लओमफफ्राय बेबायदिनो टेबोल टेनिस बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खाबादि बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो दा दा बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों माने गोबां माने जौगा थाखोनि माने बान्था महरैबो जोङो मोननो हादों आरो आरो माखासे माने गावनि सुबुंफोरा गावनि मुंखौबो माने गोजौ थाखोआव गेलेनायनि माखासे गोजौ थाखोआव माने दोनहैनो हादों आरोना आरो बेफोरबायदि गेलेनायजों माने लोगोसे मानसिया जेरैबायदि मोनदों थांनानै थानांगौ बा नांगौखिनि थांनानै थानाय समाव नांगौ जायो बेफोरखौबो जों बुथुमनानै लानो हानायखौबो नुदों मानो होनोब्ला खायसे खायसे सुबुंफोरा बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजों गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दानानैबो लादों आरो रांखान्थिनि बेलायाव एबा माखासे नांगौ जानाय माने गावनि नांगौ जानाय बा दैलि लाइफआव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौबो बिसोरो माखासे सखारनिफ्राय एबा माखासे मा होनो गेम बा गेला खेला माने सामलायगिरिफोरनिफ्राय जों मोननो हानायखौ मिथिनो मोनो बा नुनो मोनो। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो माने गेलेनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आरो बेखौ लाखिनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ आङो सानो। बिनि गेजेरजों माने जे गेलेनायल' जागोन बेबो नङा मानो होनबा गेलेनाया हारिनि समाजनि माखासे जौगा थाखोनि मा होनदों जाय मोन बा हखांनो हायो दिनो बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां मोनदों गेलेनायफोरखौ जों मोनो ओरैहाय दैयाव गेलेनाय महरै जों आयदुं बायदुं बायदिफोरखौ मोनो आरो जेरै थब्ल'नाय खेला बायदिफोरखौ मोनो मोनो आरो मा होनो दैबोरि गेलेनायखौबो जों मोनो आरो बिनि अनगायैबो माबायाव बोरियाव गेलेनाय हिसाबै जेरै काबादि अन्थाइ गेलेनाय ओमफ्राय बिदिनो गन दोनखुमानाय ओमफ्राय बिदिनो थाखुमालायनाय। ब ज फोथारावबा बिनोां जाइगायाव गेलेनाय महरै भलिबल फुटबल ओमफ्राय बिदिनो केराम बायदिफोरखौबो जों मोनो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बेफोरबाय दि गेलेनायफोरखौ जोङो माने लाखिनानै दोन्नांगौ होन्नानै आं सानो मानो होनबा बेफोरबायदि गेले नायनि गेजेरजों जे सासे मानसिया गावनि मुंखौ गोजौ जायगायाव दैखांहरनो हायो। बेनि थाखायनो गेलेनायखौ नांगौ। थिग बेबायदिनो जेनेबा गेलेनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोयै सोलिबोयै दासिमबो जेनेबा खायसे खायसे गामियारि गेलेनायफोरखौ जोङो गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि गोमालाङोब्ला माने बाख माखासे दोरोङारि गेलेनायफोरा गोमालांनोबो हागौ बिनिखायनो बेफोरबायदि दोरोङारि गेलेनायफोरखौ खौबो लाखिनायजों लोगोसे गोदान मुगानि माखासे बा गोदान गोदान गेलेनायफोरखौ ज जद गोद गोदान गियान मोनो बा गोदान गोदान माखासे रोङिखौ रोंलाङो। थिग बेबादिनो जोङो बर'फोरनि गेलेनाय एबा जायखिजाया गेलेनायानो जा जों गासैखौबो लाखिलांनांगौ होननानै आं सानो दा नोंथां। नोंथाङा गेलेनायनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मिथिनो मिथिहोनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां आं जिखिनि हायो एसे फोरमायनोसै नोंथांनो।
औ
गेलेनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा गोबांखौनो बुंलांखाबाय एबा फोरमायलांबाय। जोंहा गोदोनि फ्राय गेलेबोबाय थानाय हिसाबै जोंहा ओ बाथा गेलेनाय गर गेलेनाय बिदिनो रेडि गेलेनाय मार्बल आरो गिला गेलेनाय बायदि बायदिफोरखौ मोननो हायो बेफोरनि अनगायैबो जों गोदो उन्दै उन्दै समाव गामिनि लामाफोराव ओ सेन्देलनि साखा बानायनानै बेफोरबायदि गेलेयोमोन। बिनि अनगायैबो थाखुमानाय गेलेनाय बेफोरखौबो जों गोबां गेलेयोमोन गोदो उन्दाय समाव बेनि अनगायैबो जों सेलथाव बेजोंबो गावलायोमोन। आरो खाथिनायफोरबो बट गेलेयोमोन जोङो बेनि अनगायैबो जोङो क्रिकेट फुटबल बायदिसिनाफोरखौ गेलेयोमोन जायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोराबो मोजां थायोमोन दा नाथाय बेफोर फोरखौ एफा एनै खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय बेनि जाहोनानो जाबाय आथिखाल आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरानो मबाइल बाहायनायनि जाउनाव बेफोर गेलेनायफोराव गोसो होलिया बिसोरो खालि मबाइलावसो गोसो होसै दानि जुगाव अनलाइननि गेमफोरखौसो बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। जेरै पाबजि फ्रि फायार मबाइल लेजेन् ओम टेमपोल रान बायदि बायदि अ अनलाइन आरो अफलाइन गेमफोर खौ मबाइलफोराव आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै गथ' थ' एबा गोबां फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ बेफोरबायदि गेमफोरखौसो गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायोसै जायनि जाउनाव गोबां खहाफोरखौबो जानाय खौ जों नुनो मोननाय जायोसै जेरै मेगन गाज्रि जानायफोरखौबो जों नुनो मोनोसै। दानि गथ'फोरखौ थाब थाबनो बेफोरबायदि मेगन गाज्रि जायो ओ ओम मबाइल नायबाय थानायनि जाउनाव नाथाय बेफोरबायदि गेमफोरावबो जों आथिखालाव नुनो मोनोसै जे गोबां ओ गिदिर गिदिर टुरनामेन्टफोर फाथिनायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै अनलाइन गेम फ्रि फायार पाबजिफोरखौ।
नाथाय गोदोनि रुजुनायाव आथिखाल खालनि बेफोरबायदि फ्रि फायार पाबजि गेलेनायनि गेजेरजों देहाफोरा गोबां खहा जायो नाथाय गोदोनि फुटबल बायदिसिना खारथिंनाय बेफोरबायदि गेलेनायाव जोंहा देहाफोरा गाज्रि जानायनि सोलाय जोंहा मोजां सोथायोमोन एबा फिटसो थायोमोन नाथाय ओम दा बेफोरबायदि अनलाइन गेम गेलेनायनि गेजेरजों गोबां गथ'फोरानो फरायनायनि बिथिङावबो गोबां खम एबा
गोग्लैसोनाय बायदियानो जालांबाय मानोना मबाइल नायै नायै आथिखालनि गथ'फोरा फ्रा गोबाङानो थायोसै खायसे खायसे समाव मबाइल बाहायनाया खायसेनि थाखाय मोजांबो खायसेनि थाखाय गाज्रिबो होननानै बुंजायो मानोना बांद्राय बाहायोबा बेफोरो गाज्रि आरो खम बाहायोब्ला बाहायनो रोङोबा मोजांबो होनजायो मानोना ओ म मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो गोबां ओ
गेमफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो जायखौ जोङो मबाइलफ्राव नायनानै जे एबा मोगथां जिउआव सोलोंनो हायो। बेफोरबायदिनो जों गेलेनायनि बिथिङाव सावरायोब्ला ओ गोदो गोदाय जोङो ओ उन्दै समाव
खाथिंनायफोरखौ बट गेलेयोमोन आरो थब्ल'नाय दैनि बिथिंङाव थब्ल'नाय गेलेयोमोन आमाय जुमाय गेलेयोमोन बेफोरबायदिनो गोबां गेलेयोमोन आरो नाथाय आथि आथिखालाव बेफोर गेलेनाया गोबां खम जानायखौ नुनो मोनदोंसै
उम।
बेफोरनि अनगायैबो क्रिकेटफोरखौबो जों गोबां गेलेयोमोन गोदो उन्दै उन्दैआव नाथाय आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफोरा एबा आथिखालनि बर' सुबुंफोरा क्रिकेटखौ बेसेबां गेलेनाय जालिया आरो फुटबलफोरखौ बारा गेलेनाय जालिया नाथाय आथिखालाव बेफोर क्रिकेट आरो फुटबल खेलाफोरा गोबां जौगा थाखोनि खेला महरै सिनायथि मोनबाय जेरै ओ दा फुटबलनि पिपा वल् जाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो क्रिकेटनि बिथिंङावबो वर्ल्ड काप बायदिसिनाफोर जानायखौ नुनो मोनबाय थायो बेफोरबायदिनो जों गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ मुलुगनि गेजेराव सिनायथि एबा सिनायजाहोनो हायो गावखौनो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों गोबां गिदिर गिदिर ट्रफि एबा बान्था रांफोरबो खामायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नाथाय बर'फोरनि गेजेराव आथिखालसिमहालागै बेफोरबायदि गेलेनायखौ एबा बेफोरबायदि गेलेगिरि जों मोनबांङा नाथाय फुटबलाव सासेखौ जों मोननो हायो हलिचरन नार्जारि बिथांखौ जोंङो फुटबलनि बिथिंङाव बेफोरबायदि हादोर गेजेरारि एबा नेसनेल लेभेलाव गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जों गेलेनायनि बागै गोबां सावरायबावनो हायोमोन नाथाय दा समाबो जाना फै फैबाय जोंनिया बेनिखायनो दा बे समावनो जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ' होननोसै नामाा नोंथां
औ जागोन नोंथां